नों फिन खेबसे लोगो मोनफिननानै जोबोर जोबोर गोजोननाय मोनबाय।
औ औ नंगौ नोंथां ओ दायो जोङो ओमबा ओ जोंहा ओ नाहा मैया थांनाय बा ओ बेदर फिसा ओ ना बेदर बायदिसिनाफोरखौ खौ जोङो। ओ गोबां समावनो माने गोदो गोदायनिफ्रायनो जोङो मैहुरखौ खालामनानै ज'' ज' थांनानै मैहुर खालामनानै जानाय हुदा दङ। बैफोर ओ मैहुर खालामनानै जानायनि बागैनो जोङो एसे सावरायनोसै मा आदब खायदाया जों साव मैहुर खालामो जोङो ब बबे जायगायाव जोङो थांनानै माबायदि मैहुर खालामहैयो बेफोरनि सायावनो एसे दे सावरायनोसै नोंथां। ओम बिदिब्ला आं एसे ओ ओ फोरमायनानै होनोसै जोङो ओ गोदो गोदायनिफ्रायनो जोङो बा बर' हारियाव ब मैहुर खालामनानै जानाय हुदाया दङ। टि बेबायदिनो जोङो ओ बोथोर लानानै बोथोर। मैहुर खालामनो थाङो, बै मैहुर खालामनो थांनायनि सिगांबो जोंनि ओ जों माने ओ मोदायफोरखौ ओ जायखौ, ओ ना बेदर बायदिसिना जिब जुनारफोर नि मोदाय होनो बै मोदायखौ जोङो गिबियावनो जोङो सिबिग्रोनानै लायो। फुजिग्रानै बेनि उनावसो जोङो मैहुर खालामनो थाङो मानोना आ बिदि जोङो सिबिग्रोना लायोब्ला माने ओ जिब जुनारफोरखौ जोङो मोननो थाखाय गोरलै जायो होननानै बिदि फोथायनानै जोङो ओ फुजा बिदि सिबिग्रोनानै लायो। बेनि उनाव जोङो जयैनो ओ मैहुर खालामनो ओंखारलाङो बेफोर मैहुर ओ मैहुर खालामनो थांनायाव जोङो बायदिसिना ओ हाथियारफोरबो लांफायो। जेरै ओ। अमा बा मैखौ सानो थाखाय जोङो ओ जे लांफायो। जे लांनायनि उनाव जोङो लोगोसे जोङो बोरला थिरलाङो लोगोसे जोङो ओ जं बा ओ लावथि थखन बेबायदि जोङो लानानै थाङो बेजोंनो जोङो ओ हाग्रायाव हाब नानै बेफोर मै अमा बेफोरखौ खौ जोङो ओ बुथारनानै लाबोयो न'सिम लाबोनानै जोङो ओ जायफोरा मैहुर खालामनो थांदोंमोन। ओमफ्राय बेबायदिनो जोङो बेदर दाननानै जयै राननानै लाबोनानै जाफैयो। बेनि अनगायै जोङो आरोबाव जोो माखासे दंबावो जेरै सेसाफोर, बा नेवलाय, जहामाला ओ बेफोरखौ जोङो मैह्य खालामनो थाङोब्ला नाथाय बेफोराव जोङो जे बायदिसिना लांफानाय जायो जोङो ओ थांगोन जेरै लावथि एबा जोङो लोगोसे आरो बोरलाथिर ओ लो गो लोगोसे आरो जोङो बाथल बायदिसिनाफोरखौबो लाफानानै ओ थाङो आरो थांनानै जोङो सेसा सेसानि जोङो हाग्रा सिं सिं हाबनानै बे सेसाया ओ याव दङ बे सेसानि खुलिखौ जोङो ननायागिरनानै जुदि नुयोब्ला जोङो बेखौ ओ गावथारनानै ओ बुथारनानै जोङो लानानै फैयो ओ थिग बेबायदिनो जोङो बेखौबो बेबायदिनो जयैनो जोङो ओ राननानै जाफैयो। ओ बिनि उनाव जोङो। ना ना नानि मैहुर होनोब्ला जोङो ओ गोबां समाव माने हाखर हालाफोराव जोङो आरो दैजां बोथाव देरो ब्ला जोङो ओ बायदि आदब खायदा खालामनानै जोङो ना हमो। जोङो ओ जेजोंबो हमो, जायखौ जोङो आस्रा जे होनो बेजों जोङो सारनानै जोङो नाखौ हमनानै लाबोयो बेनि उनाव जोङो सेन, खखा, ओ खाखि। बेफोरबायदि बो जोङो सानानै नाखौ हमनानै लाबोयो ओ ओ बेखौ जोङो लाबो हमना लाबोनायनि उनाव जोङो बायदि रोखोम। ओ मैगंफोरजों जोङो संनानै जायो एवनानै जायो ओमफ्राय आरो माखासे खौ जोङो। ओ फोराननानैबो जों गोबाव सम थिनानै जानो थाखाय ओ जोंखौ जों जा मोनसे ओ जाग्रा हुदा बा आदार दङ' बै ओ नाफाम बे नाफामखौ जोङो बानायनानै लायो। ओ बेखौ जोङो ओ बानायनानै लायोब्ला जों गोबां सम समा ओ लासे जों बेखौ ओ जाबाय थानो हायो गोबाव समालासिम। ओ बेखौ बानायनाय खान्थि होनोब्ला जोङो गिबियावनो बेखौ फोरानना लानानै ओ जोङो थास' ओ थास' दा ओ थारा ओमफ्राय खायफाया खुमब्राबो होयो होननाय खोनायो बेफोरबायदिखौ होनानै जोङो ओ नाजों जों देफानानै दिंखियाव उनावहाय जोङो ओ हासुंफोराव मोजाङै सोनानै थोन्नानै होयो आरो बिनि उनाव जोङो से दानसेनि उनाव मोजाङै ओ बिनि जेब्ला बियो जायो जानो अब्ला जोङो बेखौ बरननानै एफा एफा माने जायो आरो बायदिसिना बेखौबो जोङो बायदिसिना ओ अ माने मैगंफोरजों जायो जेरै जोङो नारजिजोंबो बेखौ जानो हायो ओमफ्राय गाव गोजा बै एवनानै जों बेखौ जानायखौ नुनो मोनो आरो ओ नोंथाङा बिनि बागै ओ आबाद नङा मैहुर खालामनायनि बागै गै बा ना बेदर नायगिरनानै जानायनि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा?
हागोन। नोंथां बर' हारि बर'नि बर' हारिनि सुबुं माहारिफोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो ओ बे मैहुर खालामनानै जाबोनाय हुदा दं बेबादिनो बिसोरो नाहा मोहायाव थाङो ओ जे ओ जेरै बिसोरो गोदोफोरबो गोदोनि मैहुर खामनाय आरो दानि मैहुर खामनायनि गेजेरावबो जों बेबायदिनो गोबां फाराग नुनो मोनो ओ गोदो गोदाय ओ मानसिफोरा ओ हाग्रा अरनबारियाव जं जं लानानै मैहुर खालामनो थाङोमोन ओ मै-मैहुर खालामनो थाङोमोन आरो बेबायदिनो यै यै सेसा मै सेसा हाग्रानि अमा बायदि बायदि बायदिफोरखौ ओ खहा बायदि बायदिफोरखौ खालामनानै दि जायो माने दानि जुगाव एसे जेबाबो खमायनाय नुबाय मानो मानो होन फरेस्ट ओ दि मेन्टआ बेफोर आयेननि बेरेखा होननानै ओ होबथायो। बेनिखायनो नालायफोरखौ बेबायदिनो खहा खालामनाया बेनिखायनो एसे खमायबाय आरो बर' जातिया ओ बेबायदिनो नाफोरखौबो मैहुर खालामनानै जानाय जोङो नुनो मोनो अ ना -ना खौ जोङो मा माजों मैहुर खालामो होनबाथाय बेबादिनो ओ जेखाइ ओ सेन जेखाइ खबाइ सेन बेनिफ्राय पल' आरो ओ ख'खा ओ लांयि ओ आस्रा ए जे बायदिफोरजों जोङो मैहुर खालामनानै जानाय खौ नुनो मोनो ओ जायखौ जोङो जेखाइ खबाइजों ओ जोंनि आइ मोना बा जोङो हिनजाव माहारि बोला जे खबाय फ्रामो आरो बेबायदिनो फल'फोरजोंबो खालामो नाथाय फल'फोरजों ओ जोङो हुवा ओ फोरखौ बांसिन मैहुर खालामनाय नुनो मोनो आस्रा जेजों ओ बायदि बायदिफोरजों आरो जोङो दैज्लां बोथोराव जेब्ला दै जायो अब्ला लाङिजों ओ नाखौ सानानै ओ जानायखौ जोङो नुनो मोनो बेबादिनो नाया गोबां गोबां रोखोमनि दोङो जेरै बुगुर गैयि ना होनोब्लाथाय जोङो सिंग्रा ना ओ सिंगि ना मागुर ना ओ बारलि ना बायदि बायदिखौ जों नुनो मोनो जायखौ जोङो उम दुब्लिफोर बारिफोरनिफ्रायनो ओ दैमाफोरनिफ्राय हा हरफोरनिफ्राय गोरलैयैनो मैहुर खालामनानै मोननाय जायो आरो बेबायदिनो बिगुर गोनां नाबो गोबां दंसै जेरै फिथिख्रि ना खावै ना ओ ओ कमलखाथ ना बायदि बायदि नाथाय ओ कमल बेफोरबायदि बेफोरबायदि ना फोरखौ जोङो ना बेदरफोरखौ जोङो मैहुर खालामनानै जानाय खौ ओ नुनो मोनो बेनिफ्राय ओ बेबादिनो जोङो ओ नाफोरखौ मैहुर खालामनानै लाबोनानै ओ बेखौ जों गोरान फोराननानैबो दोननाय जायो आरो बेबादिनो ना फोरनि बिथोराव खुसियाखौबो ना होन्नानै हम जोङो मैग्लि खालामनानै जायो बेबायदिनो नोंथाङा बुंखाबाय ना नाखौ जोङो नाफाम बानायनानैबो दोनो बेबायदिनो ओ उनावहाय जानो थाखाय जाय नाफामा जोंनि बर'नि मोनसे माने गुबै खायद' आरो ना गुबै सामुं जायखौ जों नाफाम होनना बुङोबानो बर'नि मोनसे ओ गोग्गोम जाग्रा मुवा होननानै सिनायो बेबायदिनो ओ गोदो- गोदायनिफ्रायनो जों ओ उम जाबोगासिनो दं ओ हाग्रा बंग्रायाव थांनानै बा दा गामियाव ओनसोलावबो जोङो ओ ख'मायफा ख'मायफा नुनो मोनो ओ गामिनि सेंग्राफोरखौ ज' जानानै बेबादिनो ओ सेसा होनाय मानाय मैहुर खालामनानै जायो आरो दावसिन दाउलाफोरखौबो बोरला थिरजों मैहुर खालामनायखौ जोङो नुनो मोनोमोन नाथाय दानि आथिखालनि जुगाव एसे खमायनाय नुनो मोनबाय नङासै नोंथां?
नंगौ जोङो ओ बै आबाद बेबो जोंनि मोनसे उमओ उम माने मैहुर खालामनानै खालामहैनाय जोङो ज' ज'यै थांनाय बेफोरबो मोनसे जों नि ओ हारिमु होन्नानै बुंनांगोन आरो जोङो हायोब्ला बे खौ जोङो ओ थानानै लाखि बेनो नांगोन जों बेखौ माने हारिमु हिसा
औ नाहा माहायाव थांनाय बायदिसिनाफोरखौ जाय जोंनि माबाखौ ओ देखायो हारिनि हारिमुखौ औ
बेजोंनो लोगोसे जोंनि ओ माने समाजारि माने माखासे खान्थिफोराबो ओ मोजां माने जों बैजों ज' ज' थांनायजोंनो जोंनि मोनसे खौसेथियाबो जोंनाव थायो आरो जों बै ना मा नाहा मैहा थांनाय ओ ज' ज'यै ओंखारनाय बायदिसिना मैहुर नाय बिफोरावबो माने जोंनि ओ खौसेथिया माने बारायो आरो बाङो उमफ्राय आरो जोंनि खौसेथिखौ बेयाव जों नुनो मोनो। बेफोर थानांगौ जोङो लाखिनांगोन बेफोरखौ बेबायदि आरो नोंथां
औ थारैनो बेफोरखौ जों फोथांनानै लाखिनायाबो गोनांथार औ नोंथां दे होमबालाय जोंनि समनि आंखालाव रायलायनायखौ बे फोजोबनाय जानसै औ दे गोजोनथों